हेल' दे अ एबार खोनादो दे बुंलाय खौराङा दंथ'यो दै इदिनो मोजाङैनो नोंनियालाय? मा हुदा
नलबारियाव मोनसे रेस तरेन मोजां नागिरनाखै दिनै
मा बायसा बबेखिनियाव
मोजां आनो मासाव
मनज
एमफाय मा मा जालांनाय दिनैलाय? मा मा जालांनाय दिनै?
आङो नोंजों रायलायलालै। माबा मिनिबाय थादों माबा नोङो। हालासो आं। एमफाय मा मा जा सोर जाहोनाय राहुला?
है राहुल नोङा रतन रतन होननायखौ सिनायो नोङो?
बा रतना मानो जाहोदो नोंखौलाय? मानो जाहोदो?
जाहोबाय ओरैनो बिनाव फैसा थायोना फैसा मोनबोयो।
इयाव खामायो इयो?
बेयाव खामा
अबेयाव
ओजों हामनायानो इनियावबो फैयो?
ओ उम गामियाव खालामबाय ब्रा।
इमफायथ' इयो नलबारियावसो थाया?
थाया
अ इयो रतना ओ ओ ओ नोंसोर बिना जानाय ना इयो हारसिंनो होनाय?
आमफाय जासिबाय नालाय जाबाय।
आ दिनैनिया नोंसोरनिया मोजाङानो जादोंमोन।
इखो मिथिया।
अ एकतिबितिया गुद बय अ।
बिसिनिखोसो मोजां नांनो थांबाय निलकान्तनि एक्टिंखो।
मिनिबाय थाबा आङो खिनथु आङो रायलायला हस्सा ओमफाय
ओ गानद'निया मोजां जादों जानाया।
लाजियालै ना इयो
जोंनि जोंनि स्क्रिप्टआ इदि नङामोन फार्स्टआव जि इयो आंखौ इन्ट्रडिउस होबाय इदि नोङामोन इ मोनसे जेनेबा होनलांबाथाय इयाव मोनो दि हेर होननाय आमफाय इयावदि हेरावबा आङो फैसिगोन आर' ओरै फैसिगोमोन आरो इदिमोन एमफाय इयो थांथनो नाङामोन इयो मिथिगौना थांबायानो इयो भगबान। इ थांबायानो खारनो थां बेयो नेयो खारनो थांनो मोनथआमोन इयो। खारबायानो इयो ओमफाय इखो बेखौ मा होनो जों नुवासै होमबा इयै बोरै खारदो। मानसियानो फालथुथार इयो। ओमफाय नों नारजिजों अमा बेदर जानो मोजां मोनोना मोना मोन'? मोनो? नोंथानि नोंथांनि नेटा जोबोर जोबोरैनो ओ माबाथार मोजां नङा गाज्रि। नोंथांनि नेटआ गाज्रिथार।
नेट गैयानामालै मा नेटआ खोनायाना।
नोंथांनि नेटआ गाज्रिथार।
नेट नांनांगो दख' आंनिया।
आंनियाबो नांगासिनो नोंथाङा नारजिजों अमा बेदर जानो मोजां मोनो ना मोना?
मा होनदों?
नारजिदो अमा बेदर।
मोजां मोनो माने गोखाखौ जानो बारा मोजां नाङाना आं।
अ आंनियाबो सेम। ओमफ्राय अमा अमादो अनला खारै जा फेरबायना जाफेराखै?
बहुत बहुत बहुत बहुत खद नाङो बहुत गुवार नाङो अमाजों अनला खारै होननायखाय दिनैसो गोसोखांदों आरोना जानो जानो होनना दाखालि गाबख्रावबाय थादोंमोन। बाहाय फोराननो जाबाय बहुत कद नाङो जानो फुङावनो इदि होननायखाय जानो रायखांना दोनखायोमोन।
ओ ओमफ्राय मैथादो उम मैथादो मैथादो नायाबो मो जां जायो।
मैथादोथ' आरो गासैबो माय आंनिया फेभारिट आरो मैथासोबाव।
औ आंनियाबो सेम।
हिद नोङो आरोना जानो माने जाबाय थानो हायो आरो मैथाखो आं।
उम ओमफ्राय बिलाहि
बिलाहिदो ना।
मोने बेदरबा आरो बे भाजासो जायो। भाजासो जायो अबा बिलाइ नांथारगो आरोना।
अ। गोथाव जायो बिलाहिदो ना।
बिलाहि दाउ बेदर बेबो गोथाव जायो। लोगोसे बिलाहि औवा मेवाखो मा बिलाहि।
औवा मेवादो सबायजो बाय बानायनानै ओमफ्राय अनला खारैबाय अनला खारैदो ना मा इदि रखम बानायनानै बरिया हिद जायोलै औवा मेवाबा।
अ सबाय सबाय आरो साव सबाय दाउ बेदर। इबो गोथाव जायो। इमफ्राय लोगोसे सबायजो मा होनो नायाबो गोथाव जायो सबाय ना गोरान आरो ना गोरान ना गोरान औ लकेल दावदो बांसिन खद जायो जानाया ओमफाय इदिनो आरो मोनसे औवा मेवाजों ना। इबो टेस्टि जायो फानलुु बुज-माबा पियास बुजा होननानै टेस्टिथार जायो आरो ओमफाय दिनै मा मा जानाय होनदो सादो गल्ला। ना सिंग्रा?
हेलौ।
सादो सिंग्रा सादो सिंग्रा जानाय।
बेरायनो थांनो होननायालै।
बेरायनो थांनो होननायाथ' र माला थांनाय जायो। दा दखम बिराद एकटिभिटिस होगासिनो।
खोनायाखै।
बेरायनो थांनो होननायखौनोथ' होनदों माला थांनाय जायो। दा दखम एक्टिभिटिस होगासिनो। थांबाथाय सुकिफोराव थांनाय जा थांबाथाय सुखिफोराव थांनाय जाखोन। थांबाथाय सुखिफोराव थांनाय जागोन ओनदों खोनायाखइ नोंथाङा थांबाथाय सुकिफोराव थांनाय जागोन ओनदो लोगोसे इथिंजाय जोंनिया दारागाव दोङो दारागावआवबो दुगैना फैनो हागोन।
नेट गैलानामा नोंनिया?
आं खोनागासिनो नोंथाङा खोनाखै नामा? दारागावफोरावबो थांनो हागोन नोंथाङा। हेलौ सुकि दारागाव। सुखि दारागाव। नोंथाङा नोंथांनि खोमायाव जुदि इयारफन लादोबा बे इयारफनखौ बखना दोन। नोंथाङा जुदि इयारफन लादोंबा बे इयारफनखौ बखना दोन खोनाद? हेलौ। आं नोंथांनि बाथ्राखौ खोनायाखै नोंथाङा एसे साइद जा।
हेलौ।
खोनादो आङो आं खोनादो नोंथाङा खोनाख'इ? हेलौ। हेल'।
हेलौ।
नोंनिया नेद गैयाब्रा नों खोनाद नोंनि नेट गैया आ-आ-आंनि खोनादोंना नोङो आंसो नोंनिखो खोनायाखै।
ओहो नोंथांनिया नेटा नाङाखै ओरैनो होनफ्लाबायथा दे हेलौ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंना जायाखै।
दारागाव दारागाव थां नोंथाङा थांफेरबायना? दारागावआव सुकि दारागाव। औ थांफेरबाय ना थांफेराखै औ औ औ। ओमफाय नोंथाङा सोरदो थांदोंमोन?
आं नोंनि खोनानायखो बुंनो।
हे होनबा नेटनि प्रब्लेम बेयो खोनायाखै दस मिनिट थाथारथोसै।
ओम।
बि दे
आरो दे बा गथफोरबा माने सिंथारो बिदिनो जिब जुनार